औ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा नोंथां मा मा त पिकनि सायाव सावरायनो सान्दों।
उम जोंना टपिकआ बेरायनो थांनाय दैलि लाइफ दोरोङारि बिदि दंमोन खोमाने?
औ नोंगौ जाग्रा आदार दावबायनाय नखर फोरबो बेफोरबायदि दंमोन।
औ गासिखौबो ज' रायलायनोसै खोमा मानो होनबा मोनसेया मोनसे जों मोनसेया मोनसेजों कानेक्सन गोनां गोजाखाना?
औ
औ औ दे नोंथां जागायजेनदो।
दा जोंना ओ जाग्रा आदार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंहा दोरोङारि जा ग्रा आदार गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ नङा होनब्ला?
औ दङ दङ।
जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जों दोरोङारि हिसाबै गाहायै जों ओंखाम खौ लानो हायो मानो होनोब्ला ओंखाम माबा अ जोङो बै गुबुन जाग्रा आदारफोरखोबो जो जों जानो हानाय नङा बेफोरबायदिना।
औ नोंगौ नोंथां।
ओंखामा गिबियावनो फैयो बिनि उनाव ओंख्रि जेरै दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ थ ओ
जोबनो गैयै दंना बर'फोरनि गेजेराव
बुंनानैब
उम औ नोंगौ।
जेरै अनला सबायजों दाउ साम', सबाय बेफोरबायदिनो गोबां दं नङा होनबा।
औ नंगौ नोथां नंगौ
जोङो बेफोरखौ जों बर' न'खरफोराव सामफ्रामबोनि जिउआव जोङो जायो होनजायो नङा होमब्ला।
जायो
औ
आरो नोंथां आं मोनसे सानदोंमोन माने‌ आं आं कुइसन खालामबाय थानोसै नोंथाङा रायज्लायदो होमबा माने नोंथांना बेनिफिटआ एसे बुरजा जागोन आरो मानो होनबा बियो नोंथांनिल' जाखायोना रेकर्डआ आंनिथ' जाया नालाय नोंथाङारायलायबाय थाबा मोजां जागोन माने आं कुइसन खालामबाय थानोसै नोथांनाव।
बिब्दिब्ला जोंनि रायज्लायनाया समान समान जागोन ना?
जागोन नोंथां मानो होनबा आंबो रायज्लायगोन गेजेर गेजेर
औ जागोन
औ उम बेफोरखौ माबायदि सङो नोंथाङाथ' मिथिगौ खोमा मोजाङैनो?
औ मिन्थिगौ।
औ दे नोंथाङा मोनसे मोनसे गासिखौबो फोरमायलांबा मोजां जागोन आरो।
औ दा जोंहा गोबां गोलाव समबो गैया बेखायनो आं सुंद'यै बुंलांनो सानदों। जेरै बेफोर जाग्रा आदार फोरखौ संनाय आदब होननानै बुङोब्ला जेरै अनलाजों दाउ अनलाजों दाउ संनायखौहाय जोंनि गोदोनि समफोरावथ' बांद्राय थावनि बाहायथि गैयामोन। जायनि जाहोनाव जोङो बेदर ओ दाउफोरखौ जोङो बुथारखांनायनि उनाव मोजाङै साफा खालामखांनानै गोदानानै बेहाय मोजाङै एसे एवथ्रबनानै लायो माने थाव गैयाब्लाबो जोङो एसे एव मोजां एवना एवफ्रामनानै लायो बिनि उनाव जोङो दै होयो बेनि उनाव जों अनला अनला होननानै बुङोब्ला जोङो माइरं गुन्दैखौनो जों अनला होननानै बुङो जेराव जोङो अनला बानायनो थाखा ओमफ्राय माइरंखौ सिगाङावनो एसे सोमना दोननानै बिनि उनाव